हेलौ
हेलौ नोंथां
औ नोंथां
नोंथाङा फ्रियैनो दंना?
औ नोंथां दं ।
अ नोंथांजों ओ बर'फोरनि मागो फोरबो फालिनायनि सायाव एसे सावरायनो सानदोंमोन नोंथाङा सम होनो हागोन ना?
हागोन नोंथां हागोन ।
अ ओ बर'फोराथ' गोदो गोदायनिफ्रायनो मागो फोरबोखौ फालिबोगासिनो दं । ओ बेयो उम जोंनि माने बर'फोरनि थाखाय देरसिन फोरबो देरसिन फोरबो बैसागो बादियानो बुंजायो । उम बेखौबो बर'फोरा गाजा गोमजायैनो फालियो ओमफ्राय मागोआव गोबां रोखोमनि माने जानाय लोंनायजों सोमोन्दो थानाय फोरबो आर ना बेखौ नोंथांमोननि जायगायाव माबादि फालियो एसे फोरमायना होनो हागोन ना?
हागोन नोंथां हागोन नोंथाङाथ' बुंखादों दहायनो मागोआ जेरै बर'फोरनि जेरै माने देरसिन फोरबो होननानै बुंनानै जायो जेरै जे बैसागु बायदिनो बेखौ माने ओ जोंनि जायगायावबो गाजा गोमजायैनो खुङो ओ बिदिनो जेरै माग दानाव खुंनाय जायो बेखौ बेफोरबायदिनो ओ माने बे सानखालि जोङो माने
अ
बिदिनो ओ जेब्ला माग ओ मागोनि से दाननि सिगां माने बेफोरबायदिनो माखासे नेमफोर फालिनाय जायो जेरैहाय माने जेरैहाय माने गय दंफांफोरावहाय जोङो माने ओ मा माइ जिगाब फोरजों एबा माबाफोरजों जे खाथाबना होनाय जायो गय दं फांफोरखौ माने बिफांफोरखौ जाहाथे बिदि होननानै फोथायनाय जायो आरो ना माने गय दंफांफोरा जाहा थे गुबुनाव आलासि जानो थाङा होननानै बेफोरबायदि फोथायनानै माने गय दंफाङाव ख' खानाय जायो आरो बेफोरबायदिनो बे सानखालिनो ओ माने गासिबो फिथा सौराय बायदिफोरखौ देनानै लानाय जाखायो बिनि बेबायदि बिदिनो ओमफायो
उम
ओं बर'फोरनि बेलागुरजानाय होननानै बुंनो हायो बे सानखालि माने बेलागुर जायो बर'फोरा । बिदिनो बयबो सेंग्रा ओ सेंग्रा सिख्ला गासिबो दैमा सेराव माने नो ज' ज' माने इदिनो
औ
बेलागुर जानो थांनाय जायो बिदिनो बेलागुर खुंनानैहाय बेफोरबायदिनो माने ओ गासिबो ज' ज' हर थालायनाय जायो बेहायनो दुब्लि बारियाव माने दैमा सेराव जानाय जायो आरो नों जोंनि गावमियाव माने जोंनिथिंजाय होननानै बुंनो थांङोब्ला बेफोरबायदिनो बेहायनो बयबो रंजायै बाजायै रंजायै बाजा यै जायै लोंङै बेहायनो माने हरसे मोसानानै थानाय जायो। बेफोरबायदिनो जेब्ला अ फुं जागोन अब्लाना बै ओ बुंनानै लाखानाय माबाखौ बेलागुरखौहाय अरजो साव होबोनाय जायो आरो बेफोरबायदिनो फैनानै ओ
औ
माखासेया दैमाबो बिदिनो दैमा सेराव जाहैनाय जायो नालाय दैमायाव माखासे बे सेंग्राफोरा बेफोरबायदिनो सिख्लाफोरा दुगैयाबाबो सेंग्राफोरा बेनिफ्रायनो दुगैनानै फैनाय जायो आरो आरो बे सानखालि फोथायनाय जायोदि माने फुंङावनो माने दाउखा सिला नुयियावनो मानसिया दुगैयो दुगैनांगौ होननानै फोथायनाय जायो आरो माने दाउखा जेरै दाउखा सिला नु जेनेबा नुबाथाय माने दाउखा सिला जायो होननानै बेफोरबायदि फोथायनाय होननानै फोथायनाय जायो होननानै माने जायो होननानै फोथा होननाय जायो आरो ।
औ औ
बिदिनो बेस जेब्ला मागो दाननि से ओ से थारिख जायो अब अब्लानाहाय फिथा सौरायाइ फुंङावनो माने न'खरनि आइजोफोरा माने फिथा सौवराइ एवनाय जायो। बेफोरबायदिनो गिबियावनो फिथा फिथा सौरायखौहाय अरावसो सावखायो नालाय बर'फ्राथ' माने बेखायनो गिबियावनो अर बिमा आइनो माने गिबियावनो गिबि फिथा सावनायखौ अराव होनाय जायो आरो । बेफोरबायदिनो ओ खोला सानजा बेफोरबायदिनो गुबुन गुबुन जोंनाथ' मोदाय थायो नो बेफोरनोहाय फिथा सौरायखौहाय होनाय जायो आरो बेफोरबायदिनो बयबो गामियाव रंजा बाजा बे सानखालि माने बयबो ज' ज' ओंखारलायनानै बेफोरबायदिनो बयनावबो फिथा सौरायाइ साहा लोंलायनायखौ माने नुनाय जायो आरो जोंनि जायगायाव बेफोरबायदि दि माने खुंनाय जायो आरो मागोखौ नोंथांङाबो फोरमायनो हागोन नामा नों नोंसिनि जायगायाव माबायदि मागो फोरबोखौ खुंनाय जायो?
औ ओ जोंनि जायगायावबो बिब्दिनो माने बे मागोनि ओ माने मागोनि सानसे सिगांनिफ्रायनो गासिबो उम हाबाफारिया जाजो-जालांजोबो फारि फारि बिब्दिनो गिबि सान ओ जों माहोनो मागो जानायनि सिगां सानसे सिगां बिदिनो गामियाव जानाय लोंनाय जगार खालामो ओ जोंहा जोंनि गामियाव बोसोरफ्रोमबो माने अमा जायो आरो रायजोआवनो अमा बेदर ओ अमा बुथारनानै जायो बेनि थाखाय इदिनो अमा सावनायनि थाखाय गासिखौबो ओ रिदि खालामनानै लाजोबो बेनिफ्राय औ बे अमा बेदर जानायनि अनगायैबो बेयाव जानाय लोंनाय होनोबा फि फिथा सिथाव एन्थाब लारु गासिबो बेफोर गासैबो जाग्राखौ जायो नालाय बेफोरनि थाखाय आइजोफोरा माने न'खरनि आइजोफोरा फिथा सिथावनि थाखाय गासिबो मागोनि सानसे सिगांनिफ्रायनो गासिखौबो जगार खालामनानै लायो आरो फिथा सिथाव जेनबा माइब्रानि माइब्रानि फि- निफाय जेरै एनथाब ओमफ्राय सिथाव आरि बानायो बेबायदिनो गासैबो माइरंजोंनो माबा मोनसे बानायनानै जाग्रा बानायनानै लाजोब- बो बिनिफ्राय औ बेनिफ्राय बिदिनो मागोनि से अक्ट'खालि नोंथाङा बुंनाय बायदिनो बयबो फुङावनो दुगैस्रां लोबस्रां बिदिनो मा होनो बे गासिबो न'खराव न'खरनि सोरगिदिं थानाय बिफां लाइफांफोराव जिगाबजों खानानै होयो बिब्दिनो फोथायनायाबो बेनो बिफां लाइफांफोरा माने मागोनि दिनाव जेरावबो माने न'खरनि बाहेरायाव जेरावबो आलासि जानोबा जेरावबो थाङा बिदि होननानै फोथायो बेनि थाखायनो बेखौ खाबथानानै होयो नाथाय नैबे मोनसे जिनिस खौ जोंनिथिं नुवा आरोना जोंनिथिं बेलागुर सावनायखौ नुनो मोननाय जाया
अ नंगौ
साखाथि फाखाथि गामिफोराव सावो खोमा खिन्थु जोंनि गामियाव बेलागुर सावनाय जाया आरो नोंथाङा बेनिफ्राय माबाफोर मिथिनो लुबैबावदों नामा
नोंथाङा बुंनो हागोन ना जाबायदि माने गो- दो जोंनि गोदोहाय माबायदिहाय माने मागो खुङोमोन दा आरो माबायदि मागो खुङो बेफोराव माबाफोर सोलायनाय फैदों नामा
अ अ गोदोथ' बयबो ग्रोम ग्रोम गामियावनो थानानै रायजो जानायनि होन- बर'फोरा गामियावनो थानानै मोजां मोनखायो गामियावनो रायजो जायो नालाय बिसोरो ज' ज' गामियावनो इदिनो बेलागुर सावनायाबो बिसिनि गेजेराव गोदोनिफ्रायनो दंखायोमोन नालाय गामियाव- नो थानानै ज' ज' फिथा सिथाव एन्थाव गासिखौबो बानायनानै रायजोआवनो जानाय लोंनाय सोमोन्दो लाखिनानै आरो बेलागुरखौबो सावनाय जायोमोन ओमफ्राय आथिखालनिखौ बुंनो थाङोब्ला नायोब्ला बेखौ नुयो कि बयबो नोगोर मोखाङारि जानायजों लोगोसे नोगोराव थाफै- बाय आलदा जुदा माने न'खर मोनसेयावनो मोननै मोनथाम गावनायजों लोगोसे गा- सिबो बेफोर फोरबोफोरा मोनफा मोनफा गोमा बोनाय बायदि जाबोदों जेन'बा था न'खर गिदिरबा न'खराव जोबोद माने रंजा बाजायै खुंजायोमोन ओमफायो बिनिफ्राय नोगोराव फैनाय लोगो लोगो न'खर गावबोनानै बेफोर फोरबोफोरा फोरबो नङि बायदि जाबोदों दों आरो माने बुंनो थाङोब्ला सानफा एफा फालिनायनिख्रुइ फालियैखौ बांसिन नुबोनाय जादों दायो। ओ गामियाव जाखिनि दं ओ गामियाव जाखिनि रायजो जागासिनो बिसोरो फालिदों होनजायो होमबाबो इमान माने गोसो गो बोजों फालिनायखौ नुनो मोनला आरो। बेनो नोंथांमोननियाव दा माबायदि?
आंबो बेखौनो बुंनो सानो नोंथाङा जेरैबायदि बुंदों जेरै गोदान मुगानि गोदान मु गाया जोंनाव जेरै गोहोम गोग्लैनाय लोगो लोगो बयबो गामिनिफ्राय नोगोराव थाफैनो हमबाय। ओ जेरै गामियाव थाबासो बयबो ज' ज' जेरै फोरबो फोरखौ माने खुंनाय जायो बयबो ज' ज' थानाय जायो नाथाय नोगोर नोगोराव जेरै नोगोर मोखां जाबोनाय लोगो लोगो नोगोराव माने गावबा गाव माने जानायखौ नुनो मोननाय जायो आरो। गावबा गाव माने खामानियावनो थानाय बेफोरबायदि माने फोरबो खुंनाय बायदिफोरखौ माने नोगोराव बांद्राय नुनो मोननाय जाया।
औ।
जोंनिथिंनो बेफोरबायदिनो बुंनाय जायो माने जायबा गामियाव थायो बिसोरसो खुंसै। आरो जेरै गामियाव जेरै गामियाव माने जोंनि गामियावहाय गोदो सिगाङावहाय बयबो माने गाव गावबा गाव माने गासिबो माने गासिनिबो न'खर न'खर हाबनानै बेफोरदिनो जौ खाजि जानाय जायो।
औ औ।
नाथाय आथिखालाव माने बेफोरबायदि माने माबानायखौ नुनो मोननाय जाला बेफोरबायदि जानायखौ नुनो मोननाय जाला। माने गासिहाबो माने समनि गोबां आंखाल नालाय। बिनि थाखाय माने सानसेयावनो बय बो ज'नो लोगो नांनानै बेफोरबायदिनो गामिनि हायावनो माने ओ अमा मासे बुथारनानै ज' जानायखौ नुनो मोननाय जासै आरो। बेफोरबायदिनो माने सोलायनाय खौ माने जोंनि गामियावबो बेफोरबायदिनो मागो फोरबो खुंनायखौ माने सोलायनायखौ नुनो मोनबाय जेरै आरो आं नोंथांनि सिगाङाव बुंनो हायो जेरै आं होन्दोंमोन सिगां समाव सिगां सममोन माने ओ जेरै बेलागुर सावनाय जायोमोन बेफोर बेलागुर सावनायखौबो माने आ थिखालाव जोंनि गामियावबो माने खम नुनो मोननाय जाबाय जेरै सिगां समाव गोबां माने सावोमोन बेफोरबायदिनो बयबो नाथाय आथिखालाव माने गोबां खम जाबोनायखौ नुनो मोननाय जादों आरो माने बेफोरबायदि सावनाय माबा फोरखौ।
औ औ। दा नोंथाङा माबाफोर मिथिनो लुबैबावदों नामा?
ओम आं नोंथांनिफ्राय जेनेबा ओम जेरै जों माबायदिहाय जोंनि माने फोरबोखौहाय माबायदि माने अराय जोर जेरै जों दा फालिबोदों। गोदो माबायदि फालिदोंमोन बेफोरबायदि बोरै जों लाखिनो हा गोन होननानै नोंथाङा माने लाखिनो हागोन होन्नानै बोरै माबायदि खालामबा लाखिनो हागोन होननानै नों थाङा सानो?
औ। बेखौ बुंनो थाङोब्ला माने जों गोदोनि धोरोमखौनो दासिमबो मानिनांगोन। मानिनानै सोलिनांगोन गोदो जेरै जों फालियोमोन बेबायदिनो फालिनांगोन। नोगोर मोखाङारि जादों होनबाबो जोङो माने गोदोनि धोरोमखौ नागार थारनाङा गोदो जेरै फालियो बेफोर नेम खान्थिखौ लानानै फालियोब्ला दाबो माने बेफोर फोरबोफोरा थांनानै थानायनि ओ मिजिं दं होनजायो। माने गासिखौबो गोदान जाबाय होननानै मा ग्लबेलाइजेसन जों गोदान जालांजोब्बाय होननानै गासिखौबो गुबुननि गोदान गोदान फोरबो बा जाय जायखि जाया बुस्थुखौनो जोङो। इमानबो माने उन संनानै थांनो नाङा। जों जोंनिखौबो माने जोंनि धोरोमखौबो उनथिंनिखौबो नाहरनांगौ। बिनि थाखायनो। ओ बिनि गेजेरजोंनो माने जोङो बे फोथांनानै लाखिनो हायो आरो।
उम दे होमबा नोंथां दिनैनि जोंनि सावरायनायखौ दिनै सावरायनायखौ एसेयावनो दोनथ'नोसै नामा?
औ-औ।